होनायाव आरो नोंगौ।
टावार नाङाखै र' हेलौ
ओ खोनादों मा खालामदों?
ओरैनो दं।
अबाव दं?
ओइ लोगोफोरजों।
मा खालामदों?
ओरैनो जेरायना मबेइल नायगासिनो दं।
ओंखाम जाखांबाय?
खोनायाखै?
ओंखाम जाखांबाय।
जाखांबाय।
मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि होनदा? आटसा उम
नोंसालाय?
जाहाबो माबासो पटल फ्राय एवनायसोमोन।
ए
अबाव दं दालाइ?
ओरैनो बारियाव
सोर सोर दं
हारसिंसो आं खोनादों?
ओं खोनादों
खबरफ्रालाय बोरै?
मोजांआनो गेजेरावनो दं। मोजां गाज्रि
अ
नोंहालाय बोरै खबरफोरा
आंनाबो बिदिनो
ओ
नोंलाय मा खालामदों दालाय?
उम दं आंबो नै जिरायलाबायनानै
अबाव थांदों मानसिफोरा लाइ न'नि मानसिफोरा?
न'नि मानसिफ्रा ओइ आलासि जाहैदों
आदसा अबावलै
ओइ गगामुग थिं
खोनादों?
उम नोंहा माइ गाया नामा?
माइ गायो
हालौबाय?
औ
उम
नोंसालाय गाया?
गायगोन गायनाया गायनांगौ दा दै गैथ'वाना ओंखायनो माबाथ'वाखै माने
ओ
अखायानो गैया
ओ
अखा हायाबा मा जाबावगोनथाय मिथिला आरो
गायनोनो मोननाय नंला खोमा
उम अखाया गैयाबा हालौ जोबखांबाय होनबा नोंसिना
हालौ जोबखांबायमोन हालौ जोबनायालाय
नोंसा हालौ जोबाखै?
हालौ खारायखांबाय आमफ्राय दै नेनानै दं दा दैयानो गैयाबा माय गायनोबो दै थाबानदोन हालौ जागौमोन गायजागौमोन।
ओ जोंहाबो बारा गायनो मोनाखै जोंनिथिंबो दै गैया बांद्राय।
आतसा दैयानो दा खम जारला जाना दं।
औ
खोथिया देरबाय खोथिया।
देरबाय।
उम।
नोंसिनालाय?
दिनो जोंनाबो लावबाय बारा ओइ साननैसोबावबा लावबावबावसिगोनसो खोथियानो ओमबाबो दैयानो गैया।
दैनि प्रब्लेम।
ओम। बिराथ सानदुंगोसा।
ओं।
साननैसो नेबावसै र' उम मोजाङालाय मोजाङैनो दं।
आ। फरायनाय सरानाय मोजां गोजा।
मोजां मोजांङालाय दा एगजाम दाख्लै जोबनानै बन्द' होदों दा माने सामार भेकेसन मास मोनसे।
आ।
नोंनालाय बोरै फरायनायफोरा?
फरायफ्रा मोजाङैनो।
नों एबार फाइनाल होगोन ना फैगोन बोसोर फाइनाल होगोन।
फैगोन बोसोरावसो एबारसो टेन मोनगोन।
ए मोजां दा फरायनाया।
ओ मोजाङानो।
आदसा।
नों क्लास बेसे मोनखो?
आंङो टुवेल्फ।
ए।
नोंलाय बेसेबां क्लास?
दा नाइन। खोनादों।
उम। मोजां सलिगासिनो दा फरायनायफ्रा?
औ। हारनो हायाखि फरिखायावलाय लिरनो।
हा हास्लाबला बायबाय एसे।
ए।
दा गामियाव दंफैयो।
ए।
गामियाव जिरनानै दंलाबायो ओरैनो।
ए सोर सोर दं?
हो नै दंला बायो मानसिफोर साथाम साब्रैसो।
ए।
मा खालामगासिनो नोंलाय हारसिंनो?
ओरैदि मबाइल नायलाबायना दं।
उम। ओरैनो मा मावना थाबाय थायो नोंङो? ओ ओरैनो मा मावना थाबाय थायो?
आङो।
ओ ओरैनो न'आव थाबा
न'आव थाबा हाजिर मावलाबायो
आदसा
खोनादों?
उम गोरान खेथि मावा नामा नोंसोरनिथिं जाय
हा
गोरान खिथि
गोरान
उम गोरानखिथिफोर मावला बाया नाम होनदां
मावलाबायो
मा मा खेथि जायो नोंसिनि थिलाय ओरैजाय?
ओरो बानलु
आरो
गयफ्राबो जालाबायलै
आतसा
नोंसिनि थिं
उम फ्राय ओरै
आर फोरसो गायो जिंखा बहल बेफोरबायदि गायो आरो।
ओ
रा गोरान खिथि नालाय बेफोरखौ गायलाबायो आरोखि जों
ए
गोराय खिथि मावबाथाय अखा गैयिनि थाखायनो जारला जाना दंलै बेफोरखौसो मावलाबायनांसिम गोरान थिफोरखौसो नङाबाथ' जाला अखा हाबालाय माइफोर गायनो हागौमोन बार' दा माइआाबबो अंखायानो गैयाना ओंखायनो माइ माने एबारबो खोथियाफोरा ओरैनो लस। जालाजोबसिगोन मोसौफोरनिसो जाजोबसिगोन आइ थांनाय बोसोरफोरनि बायदि
ए बिगा बैसे बिगा बै? से गायनो नायदों माइखौलाइ
थिन बिगासो गायलाबायनो नागिरदोंमोन गायनायालाय बार गा गैया थिन‌ बिगासो गायबानो थोयोलै नं'आव बारा जाग्रा मानसि गैया माने।
ए
नोंसिनालाय
हा
सोर सोर दं साबेैसे जायो नोंसोराव न'आव
ओ साब्रै लसो
आसा सोर सोर
बिमा बिफा फंबाय ओफाय आं
आदसा नों देरसिन
औ नोंस्रालाय साबेसे गासै
जोंहा आदजन गासै
ए सोर सोर
बिमा बिफा बिदा बिबाजै बिदा सानै फंबाय सासे ओमफफ्राय आं ओमफफ्राय बिबाजै ओमफ्राय बिबाजैनि फिसाला गासै आरजन्ट जायो माने।
जेरावबो बेरायहैनो सानाखै नामा एबार।
बेरायनाया बेरायनांगौमोन। मा जायो र' नायनोसै साननैसो थांनानै। लोगोफोरानो ओंखाराखै माथो बेरायनो लोगोफोर ओंखारबानो। थांनोसै र।
बबाव बेरायनो सानदों।
हो खाथि खालायावनो बेरायलाबायनोसै बारा गोजान थांथ'ला।
ए
नोंलाय बेरायनो थाङा।
स्कुलावसो क्लासो लाफिनसै नखोमा जोंनाथ'।
आदसा क्लास लाफिनसिगोन बायदि होनदों ना मा जाखो।
सय थारिकनिफ्राय।
आतसा।
मेसखौ।
लेंहरदों।
हा
लिंहरदों स्कुलाव ओ। लाफिबा कचिं बायदि जासिगोन आरो। कचिं क्लास मा बायदि ओ
नोंस्रा लाया क्लास लाथ'आ ना इदि होनहरा खै।
जोंनाबो फन्द्र' दिननि उनावहाय लिंहरगोन बायदि होनदों माथो।
ओ
लिंहरो ना लिंहराथाय नायनोसै र' ल। नटिस हरगोन खोमा।
उओ
नटिस हरबा थांला बायनांसिगन नङाबा गैला।
ओम
नोंसिना एबार एबारनिफ्राय एबारनि फ्राय। खस्थ' खालामफिन सिगनो सिन नोंसिना फाइनाल होनांगोना फैगोन बोसोराव ओंखायनो।
ओ फाइनाल होनांगोन ना आं। क्लास टेनाथ' माबा सारि घन्टा लाखागोन दां।
ओ जोंनाबो लानो ह। हागौ लिंहरगोन बायदि जोंनाबो हायार सेकेनदारो एक्जाम मोनगोन नयनो लिहरनोबो हागौ।
ओ क्लास बेजसिम दं नोंसिनि स्कुलावलाय दालाय।
जोंना ओरैनो हायार सेकेण्डारिनि सिम दं आर ना माबानिफ्राय। औ माबा मा होनो हाइ स्कुलनिफ्राय सिक्स निफ्राय।
ए
इमो इनिफ्राय हायार सेकेणडारिसिम।
एबार लाय अबाव एडमिसन लानो नागिरदों।
नायनो सै र एगजाम होखांनानै अबाव लानाय जायो।
ए
खाथियाव फोराव लालाबायसै खाथि फोराव मोनाबा गोजानाव थांनांसिगोन खाथियाव गैयाबालाय आरो गोजानाव। थांङा बालाय उफाय गैला।
उम
तेजपुरफोराव फरायलाबोन आरो जों थ तेजपुर इउनिभारसिटि।
बेहाव थांआबानो उफाय गैला खाथि खालायाव दङ दंनाय ओमफ्राय बेवहाय। मोनगोन मोनला आसा खम आरो नायनांसिनो रं
मोजां फरायनाय जानांगौ
उम पारसेन्टेजफोरा एसे मोजां मोननांगोन आरो मानो जाहैगोन
ए
फार्सेन्टन्स सुबिदा बुरजा बुरजा मोनबानो मोनोबाहायबो
ओ
नों लाइ आबाद लानो सानखो फाइनाल होखांबा।
बेयावनो लाफिनसै
आतसा
खोनादों
बरना नोंसोरना
औ
बरआ एसे गोरलै जायो दा जोंना बरआनो बरआलाय इसे सिन जायो आरो इंलिसफोरख्रुइ
उम
प्राइभेटफोराव फरायबा एसे मोजांसिन जायो आरो जानायालाय होमबाबबो फुस कन्डिसननि थाखाय थांनो हाया जायो ना प्राइभेट स्कुलाव सोनो हाया जायो।
उम
उम दे होमबा ना।
ओ ओ दे